अ नोंथां खोनादों दा?
खोनादों?
अ जों होनबा दा जिब-जुनारनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
मा होनदोंमोन नोंथाङा खोनायासै।
अ जिब-जुनारनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ दे जायो नोंथां जायो।
औ खोनादोंना मोजाङै?
ओं मोजाङैनो।
औ दा ओरैनोथ' जिब जुनार होनोबा जों मिथिखागौ जेनेबा गामि ओनसोलावहाय गासैबो जेनाखि बर' सुबुं बियो न'खर न'खर जों जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मो नो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां नुनो मोनो औ।
दा ओरैनोथ' बर' गामिफोराव जेनेबा आबाद गाहाय हारि हिसाबै बयबो न'खर न'खर जों मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ
दा मोसौनि अनगायैबो जेनेबा रांखान्थि जौगानायनि थाखाय दाउ, अमा, हांसो बोरमा बेफोरखौहाय फिनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम नंगौ नोंथां।
दा जेनेबा न'खर न'खर जेनेबा मोसौ थानायनि अनगायैबो जेनेबा जों जिब जुनार जेनेबा अमाफोरखौ बा दाउफोरखौ फाम खालामनायबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओरैनोथ' जोंहा थाखाबाय मोसौजों जेनेबा माइ गायग्रा हिसाबैहाय जों खोथिया फोनो गिबियावनो हालौजेननाय बेफोरबायदिनो माइ गायखांगासिम जेनेबा बिदिनो मोसौनि हेफाजाब लायो आरो जेनेबा दैज्लां बोथोराव नोंथां।
औ औ।
औ दा जेनेबा दाउफोर लायोबा दाउफोरखौ फाननाय बेयो मानि गामि ओनसोलाव थायो आरो।
उम नंगौ नोंथां नंगौ।
थांमोननि जायगायाव जेनेबा मा मा जिब जुनार फिसियो बेखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ बिदिनो नोंथां नो बुंनाय बायदि जोंनि जायगायावबो मोसौ, मैसो, बोरमा, हांसो, दाउ बिदिनो फिसियो आरो नां बिदिनो हां हांसोफोरखौ फाराम खालामो दाउफोरखौबो फाराम खालामो। बिदिनो ब्रयलार ब्र-ब्रयलार दाउ फाराम खालामो। आरो आलदा बिदिनो आलदा आलदा जायो बोरमाखौबो फाराम खालामनाय नुनो मोनो आरो अमा फाराम। बिदिनो जोंनि जायगायावथ' दा फाराम सिगाङाव दंमोन नाथाय दा गैलिया नोंथां बि बिदिनो दा न' न'खराव दं आरो बिदिनो मा बिदिनो न' न'खरावथ' गामि बर' गामिफोरावथ' बिदिनो फियो दाउ, अमा, हांसो बोरमा बिदिनो जोंनि जायगायाव बिदिनो दाउफोरखौ बिदिनो ब्रैजौ रां ब्रैजौ राङावहाय केजिसेयाव बिदिनो फानो आरो नोंथां आरो दिनो अमाफोरखौ गामियाव गोदानायाव थामजौ राङावहाय से केजियाव बिदि थामजौ रां फानो आरो बिदिनो बाजार आलदो गुबुन जायगा बाजारफोराव थाङोब्ला ब्रैजौ बाजौ राङावहाय बायनांगौ जायो बिदिनो से केजियाव नोंथां।
औ औ।
बिदिनो दा नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो अमा दाउफोरनि से केजियाव बेसेबां रां बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा अमाया से केजियाव नोंसिनिथिं थामजौ होन्दों नामा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
दा औ दा जोंनि गामियावहाय बिदिनो ब्रै जौ ब्रैजौआव फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
दा बिदिनो लकेल दाउफोरनि बेसेनखौ आं केजियाव बेसेयाव फानो आं बेखौथ' मिथिनो मिथिनाय नंला नोंथां
औ
दा ओरैनो ब्रयलारा जेनेबा फवासेयाव बिदिनो सेभेेनटि स्निजि राङाव फाननाय जायो आरो नोंथां
औ
दा ओरैनोथ' बिदिनो फार्म बिदि जोंनि जायगायावहाय गैया नोंथां थेवबो न'खर न'खर दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदि फिसिनायखौ नुयो आरो जोंनि जायगायावहाय औ नोंथां दा जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो आरो जेनेबा माबा मोनसे गोनांथि जायोबा बिदिनो दाउफोरखौ बा बोरमाफोरखौ फानब्रबनानै जेनेबा बिदिनो बायनायखौ नुयो आरो गावनि गोनांथि जानाय बायदि मुवा बेसादफोरखौ नोंथां
औ
बिदिनो आरो गामि ओनसोलाव रायजो जानाया बिदिनो थुंगियोबा बिदिनो सानफ्रोमबो बिदिनो जिउआव दावगालांनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो दाउ अमा बोरमा बिदिनो जिब जुनार फि -फिसिनायनि गेजेरजोंबो आरो नोंथां दा ओरैनो दैज्लां बोथोराव जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव खानो थाखाय बिदिनो जायगाफोर गोबां दं नामा मोसौ बोरमा खानो थाखाय नोंथां
जोंनि जायगायाव गैया नोंथां गोबांथार जेनेबा गेलेग्रा फोथार दङमोन गंसे बेयाव बिदिनो खायो बिदिनो मोसौ बोरमा बिदिनो जायगा थोआ आरो बिदिनो लामा सामायावबो खानांगौ जायो बिदिनो जायफोरहा माइ माइ गायो दानि जुगावथ' सोरबा सोरबा सोरहाबा बिदिनो आबादखौ मावला बिदिनो दैज्लां बोसोराव माइ गायला जाय जायहा आबाद मावो माइ गायो बिदिनो जिगाब थायो आरो बिदिनो हाखांनानै उनाव मोननाय जिगाबखौ बिदिनो हुंनानै दोनो मोसौनो दैज्लां बोथोराव जाहोनो थाखाय बेफोरावनो खानानै दोनो आरो नोंथां
औ आथिखालावथ' नोंथां जेनेबा गोदोनि बादि जे मोसौजों माने हालेवनायखौ गामि ओनसोलावबो गोबां खम नुनो मोनबाय नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
जायगायावबो बिदिनो ट्रेक्टरनि गोहोमा साग्लोबबाय नामा जेनेबा ट्रेक्टर होनानै हालेवहोनानै माइ गायनाय बिदि आदबखौ नोंथांमोननि जायगायावबो गोबां नुनो मोनो नामा नों
औ नुनो मोनो नोंथां बिदिनो मोसौजोंबो हालेव आरो नोंथां बिदिनो सिगाङावहाय ट्रेक्टरजों फिनसे फिननै हालौवग्रोनानै बिदिनो उनावहाय थाब माइ गायनो थाखाय बे जेनेबा हाब्रुआ गेब्रु गेब्ले गेब्ले नांगौ नालाय गायनो मोजां जानायनि थाखाय बेनो नांगाल जों हालौफिनांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ
जेनेबा ट्रेक्टरजों सिगाङाव फिनसे फिनै होनोसै बिदिनो हा हा खौहाय बिदिनो फोमोनग्रोनो फोमोननो थाखाय मोसौ मोसौ मोसौनि थाखाय गोनांथि जाफिनो।
औ औ नोंथां।
नोंसिनि थिंनिफ्राय मारोरै मारोरै आबाद मावनो दां खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनिथिंबो बिदिनो जेनेबा ट्रेक्टरजों हालोवबाबो जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलावहाय मोसौजोंबो हालेवनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
एबा गोबां जेनेबा ट्रेक्टरजों हालोवबाबो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि गामि ओनसोलाव माने मोसौ थायो हिसाबै माने मोसौजोंनो बांसिन हालौनायखौ जोंनि एरियायाव नुयो आरो नोंथां।
उम
औ जेनेबा खोथिया फोजेननो ला नायनिफ्राय मोसौजों हालौवनाय बा सोरबा सोरबा बिदिनो आरो जेनबा मोसौनि अनगायै जायफोरा न'खरसे न'खरनै थानो हागौ जे जायफोर नानाखि मोसौ गैया बिसोर माने ट्रेक्टर सोनानै जेनेबा खोथिया फोयो खोथिया फोना यनि अनगायैबो जेनेबा बिदिनो गायखांजासिम माइखौ गायनो थाखाय जेनेबा ट्रेक्टरजों हालौनानै गायनाय बेफोरबायाददि नुनो मोनो आरो जायफोरनि न'खराव मोसौ गैया बिसिनियावहाय नोंथां।
औ
दा जिब जुनारनि बेलायाव नोंथांमोननि न'खराव जेनेबा मा मा ओरैनो दङ खिन्थानो हागोन नामा?
जिब जुनारा ना नोंथां।
औ औ नोंथांमोननि न'खराव थानाय
थ' दा दङ बिदिनो मोसौ मा मोसौ मासे दङ आरो गाय। आरो बिदिनो हांसो दं, दाउ दं, बोरमा दं
औ दा बिदिनो मो मोसौआ बिदिनो गाइखेर होयो नामा नोंथां?
जोंहा मोसौआ दा होथ'वा नोंथां। सम नांबावगौ आरो। बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव नांमोननि जायगायाव बिदिनो मोसौ गायाथ' गाइखेर होयो बिनि से लिटारावहाय बिसेबां बुंनो हागोन नामा राङा? बेसेना?
अ से लिटारावथ' नोंथां आं खोनानाय बायदिबा दाइनजि नोंथां।
दाइनजि औ नोंथां जोंनिजोंबो बिदिनो नोंथां।
अब्ला एखेयानो नोंथां।
औ जेरै गामि ओनसोलावथ' बिदिनो दाइनजिनि मोनो आरो बिदिनो टाउन सोहोरफ्राव सेजौ नङाबा मोना। लिटारसेयाव?
दा नोंथांमोनावथ' बिदिनो केर होग्रा मोसौ गाय गैया नालाय नोंथांमोना बिदिनो बायनानै लोङो नामा?
औ नोंथां बायनानै लोङो बिदिनो गामिफोरावथ' मेरला थायो आरोना बिदिनो बर' गामिफोरावथ'
बिदि मोसौ गाय गाइखेर मोनग्रा बिदोनो मामायै थायो। गोबाङै थायो।
दा आथिखालाव बिदिनो आरो जेनेबा जोंनि जेनाखि बर' गामि बेफ्रावबो माने मोस सौफोरखौ एसे खम नुसैना नोंथां लानायफोरखौ।
औ औ नोंथां नुयो एसे खम
लावखार लालायलायनाय जों न'खरफोराव नुनो मोनोमोन
औ गो सिगाङावथ' नोंथां फालोसो थायोमोन आरोना बर' गामियावहाय मोसौफोरा मोसौ मैसोफोरा
औ दा नोंथांमोननि जायगायाव मैसोफोर नुनो मोनबावो नामा दासिमबो
नुनो मोनो नोंथां बिदिनो न'खरफा न'खरनै दं आरो ना माफा मानै
औ औ हालेवनो थाखायबो जोबोद मोजांदांना नों मैसोजोंहाय एसे
औ हालेवनो थाखाय बिराद मोजां औ सुबुंफ्रा होनो बिदिनो जाय जोंना दंङो बेफोर मोनो मोजां
औ ओरैनो गाइखेरफ्रावबो गोबां ओंखारो नामा नोंथां बे मोसौ अ सरि मैसोना
आंथ' नुफेराखै नोंथां मैसोनि गाइखेरखौ नुनाया नुबाय आरो बिदिनो गामियाव सेरनाय बिदिनो बेसिबां ओंखारो बेखौ नुफेराखै आरो सुबुंफोरनि होननाय बादि होननाय मथेथ' बिदिनो मासे मैसोआव थिन लिटार नै लिटार बिदिनो ओंखारो होनदों।
औ औ जोबोद मोजां अब्लाथ' नोंथां ओरैनो दाथ' दैज्लां हिसाबै जेनेबा मोसौ बोरमा दाउ अमाफ्रा नोंथांमोननि जायगायाव एसे खानो थाखाय खस्थ' जायो नामा गांसोनि थाखाय
औ मोसौ मैसो बोरमा बेखौ खानो एसे खस्थ' जायो आरो उसुबिदा बिदिनो लामा सामायाव खानांगौ जायो।
औ औ
खना खना बिजों खानांगौ जाय जाय जायगायाव दै जाय जायगायावथ' दाथ' दैज्लां बोथोरना बेफोर अखा अखाफोराथ' दा अखाफ्राथ' दा सप्तासे बिदिनो हायो जोंनि ओनसोलावहाय
बिनि थाखाय बिदिनो खना खनला जाय अबे जायगायावहाय लांदां गांसो दं बेयाव खानांगौ जायो।
औ औ औ दा बिदिनो औ आरो बिदिनो आरो दा दैज्लां एसे खस्थ' जायो थेवब्लाबो माने जोंनि जेनाखि जिब जुनार बेफोरो माने गामि बा जेनेबा बर'फोरनि न'खराव हेफाजाब होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा मोसौ बोरमा दाउ अमा बेफोर ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
टाइमा जोब्बाय माथो
ओ दे होनबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे गोजोननाय थाबाय